मा खालाम
मा खालामदों?
खोनायाखै।
ए मा खालामदों होनदां?
हो
मा खालामदों?
ओंखाम जाखांबाय दासो ओंखाम जाखांनानै सैमा मानैनो हामारि होनानै थोरसि लथा सुखांनानै जिरायनानै दं आङो। नोंहालाय मा खालामदो?
आंबो ओरैनो दङ जाखांना जा दहायनो जाखांदों। सिरियानो दं आंबो। ओंख्रिया जोंना माबासो ओ-मामोन नाजों नाजों बे मेवा गोखै खालामनानै दोनो ना। बेजों ओरैनो रोसि संदों आं ओमफ्राय माबा ओ- मा होनोमोनलाय ओं ओमफ्राय दादा एसे एम्बु लाबोदोंमोन आरो।
औ-औ मा होनो मेवाखौ आङो माबासो मोनो मा होनो बिदि खालामनानै दोननायखौ थिनानै दोननायखौ मा होनो बै औवा हासिङाव जि दै थायोना बेबायदि मोनामनाय मोनोरा आङो।
गोथाव मोनथारसो आंहा जानो मोनोबा।
मेवाखौ गोथाव मोननाया मोनो ओमफ्राय बेबायदि मोनजायो आङो जानायाव।
मेवाखौबो गोथाव मोनो ओमफ्राय बिदि आसार खालामनानै दोननाय बे गोखैया इखौबो गोथाव मोनो।
आंहा बिदि थिनानै दोननायखौ बायो एसे। मोनामनाय मोनो। हो
माबा-माबा फैदेरबाय थायो सासे-सासे रायलायनायाव।
अमा बेदरा बेसे दामनो?
अबियाव?
आदा अमा बेदरा
ए अमा बेदरा थामजौ-थामजौ बाजि।
थामजौ बाजि।
थामजौ बाजिना थामजौ लायोथाय।
थामजौ बाजि ओं खोब जोंखौ मिथिया सानदोंमोनरा इयो हो माबा बेलेग होनगोन सानदोंमोनरा इयो थामजौ बाजि होननायखौ।
ओम।
आंहा इयाव सिरि रायज्लायदों इहा माबा फैदोनानै
सावरि गायनो होननानै बुंलायदोंमोन आङो आनैखौ।
ओइबे माबा बन्दसो खालामलांबायलै माबानो होनायखौ। हो।
मा होनो आनै मैया आङो बैयाव थांदोंमोन ना दालाय रां दोनथुमग्रा खुलिनो थाखाय ओमफ्रायो बेयाव थांनानै फैनायाव लामायाव नुदोंमोन नैबे लामा खाथिनिखौ गायदोंना माइखौ।
औ।
ओमफ्राय बिदि होन्दोंमोन आनैया नोंसोर माथो गाबोन नोंखौ होनबाय आरो
ओ
जों नोंजों माथो गाबोन सावरि गायनो फैयोनो इदि होनदोंमोन जोंखौ होनाखै ओरैनोसो थि माबासो होनहरखादों एदाव हरखादोंसो
आं मैया होनदोंमोन होननायालाय आनैखौ
औ
आं होनदोंमोन आरो ओरैनो माने माबा खाथियावबा हाजिरा बिदि गायनोसो होन्दोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय मादैया होनबाय आरो ओ- सावरि गाहैदो नोंसोरो ज'नो नानि नों होन्दोंमोन।
ओ-आंखौबो होनदोंमोन। ओमफफ्राय नोंसो माथो सानैजों फैयो नोङो गाबोन फै नै जों बे गोरा गोराखौ गायनानै दोनसै होनदोंमोन। गावसोर खोथिया फुखांनानै एसे गायदों नालाय मैया
ओ ओ ओं ओमफ्राय दाबो गायगासिनो खोमा?
ओं दे आं फैगोन गाबोन होनहरलायदोंमोन आङो
गैयो नामा थांजायासै आं बिदि बोथोरबाथाय बायो ओमफ्राय इदि बोथोरबाथाय बायो आङो ओं एसे दोमै
गुसु गुसु जानो नांगौ
बिदिबासो गोसो जायो आंबो। उम ओमफ्राय ओरैनोबाथाय बिदि सान्दुं गोसाबाथाय बाबायबो।
औ
गायगोन सानदोंमोनदां आनैआ होमबा आं जेबो होनहरफिनिखाय थांआसै आं।
गावबो जेबो होनसै ओमफ्राय आंबो बिदिनो दहाय बिजाब फोरोंबाय माबायना
ओ ओ
आरि सुबाय थाङासै नै इयाव खोथिया फुफैदोंमोन खोमा नै बे दावब' आबौनिखौ दाउब' बोराइनिखौ
माबा खोथियानो गोराथारनो हायानो हाब्रुथारना मा होनदोंथाय उम सिलानिख्रुइ नै ओ दावबनिया होनदों खोमा बे दाउबनिया मैया होनदोंमोन गोराना हाब्रुथार होनखोथाय मिथिला नोंसिनालाय मा ओंख्रि जानाय मोन?
जोंना मबासोमोन मा होनोमोनलाय खुमब्रा ओमफ्राय बहल लागायनाय नाजों मा होनो न'आव खुमब्रा बिफां थानायनिफ्राय खालि ओंख्रियानो खुमब्रा खुमब्राल' जाजोब्बाय जोंना
ओंख्रि गैयाबानो इखौल' हानखायो
इखौनो ओंख्रि गैयाबानो बेखौनो हाननानै जाबाय था जाबाय था खानानै जोंनाथ' गैयानो एबार खुमब्राया मान लादोंमोन ओमफ्राय थाइसे नामा एसे बिबार बारहांदों आरो फिसा जाहांदों। फाय जोगोनाराबो थाहनैल' नेनानै गैला बिफाङानो
मा होनो माबायाव मैया हायो मोनायाव आंङो बै मोखां देखेग्राया बेयाव थानानैनो जि गोबाव खाम फुंनि थाम जालायदों
आयौ मोनायाव
उम
बे फरायसाफोरा फैबा आइआ फोजानानैसो सिरि मोनबाय। ओमफ्राय
आंबो उन्दुनो ओंखाराखै मैया उन्दुलांनोनो ओंखाराखै। ओमफ्राय जिनै बाजि
दाख्लै साननैसो बिदि मोजां सम मथे जेनेबा बु जि बिदिबानो जि उन्दु ओंखारो बिदि जाबायमोन ओमफ्राय दाख्लैयो नै ओइहाय आब' मोनाव थाहैदोंमोन ना साननैसो ओमफाय बिसिना मोनायाव थाबबो उनदुवाना ओमफ्राय रायज्लायबाय थायोना राय्लायबाय थाबाथाय उनदुनो ओंखाराना
रायलायबाय थाबाथाय उन्दुनो ओंखारा आरो बिदि टाउन बायदियाव मोनादों ना बेसे टाइम जाखो ओ माबा सम जाखो मो ओ हर थौखो ना माखो इखौ मिनथिया
मालानो बार'ता
ओं जेबो मिथिया बिदिनो जिसे जिनैफोरावसो ओंखाम जाहैलाबायनाय जायोना।
बिदियावसो ओंखाम जानाय जाखानोसै ओमफ्राय आरो बिसोरनि एमाव थानानैबो गोबां रायजलायबावनोसै रायलायबाय थाबावनोसै बिदिनो बिदिनो से बाजि दै बिदि गाहामथाय जानोसैना ओमफ्राय बिदि थादाव- नानैनो दा बिदि जाफैगासिनो आंना मेगना।
थाद' खेबसे थादावबानो हुदा जालाङो दे।
उम
ओमफ्राय आंहाबो मैयाबो उन्दुनोनो ओंखारला ब्रा।
दा मोनायाव उन्दुनो ओंखाराबाबो मेगन मिसिबथाबनानैबाबो थानांगोन।
बा ओ माबा है बाबायलां नायला होननानै बन्द' खालामनानै दोननायखायसो। उन्दुलांबाय आरो थेवबो एसे दो उन्दुलांबाय आरो ओमफ्राय सिगांनि बायदि नायबाय थानायावनो दो दो उन्दुनो ओंखारला।
आंहाबो बिदिनो जाबाय आरो मैया हायो इयाव उम रांनि मावख' थांनानै फैनानै जि उन्दुफैबायना आङो बेलासियाव। ओमफ्राय उन्दुनानै द' थामजि बिदिसै नोंसोर आगैजों नोंजों बे- रायनानै फैलायबा बेलाबासो आङो सिरि मोननो रोंदोंना।
बेखायनो उन्दुनो ओंखाराखै नोङो।
बेनिखायनो उन्दुनो ओंखारासै आरो आगैया गान्दुखो आंनि आं थाग्रायाव आनै थाफैदोंमोन नालाय। थाग्रायाव थादोंना गान्दुखौ सोलायनानै लांबाय। गोदोनाखौनो माबा बोरैबा उन्दुबा बोरैबा मोनो। सुखुवा-सुखुवा जाबाय थाबाय आङो दसेनो। गोदो आबौआ उन्दुग्राया खुग्लुबनानै।
एमखौ सोलायबाबो माबायोना।
माबाखौ गोदोहाय दालाय आबौआ उन्दुबा खुग्लुबनानै उन्दुयोमोन ना। बेबायदिसो उन्दुनानै थादों आं दसे ओमफ्रायसो उन्दुलांदोंबो।
सिदा उन्दनांगौल' उन्दुथारनो खाराबा एखदमारे सिद्दा थानानै।
इदि उन्दुबाबो। सुखुवा इदि उन्दुबाबो सुखुवा मारै उन्दुबावनो जालाबायबाय।
उन्दुनो ओंखारबाथाय माबा माबि गोसोखांला- बायो दे बेखायनो आं
आबौ उन्दुग्रा बायदि उन्दुबायब्रा
ए आं बिदि बेखायनो थाब थाब मोनायाव उन्दुजानो
आंबो नङाबा माबा माबि गोसोखां फ्रांलाबायो माबा माबि
सानब्लाबो
सानखांला बायो जालाबायो ओमफ्राय नै नोङो आं बिराद थाल मोनो आरो जेनेबा नोङो मोनायाव थाब उन्दुआखै मैयाथ' आं एसे लेट गोबाव- बिजों उन्दुबायना ओमफ्राय दा बिदि सानसिगोन आङो। बिदि साननाया साना जेबो सा जेनबाय बिदि जाबाय गोबावजों उन्दुबाय ओमफ्राय सि-सिखारबायना। सिखारबाथाय इसे इसेखौनो सोरबा एसे माबा होनबाथाय जि रागाजोंनो ओंखारो। खारलाबायगोन आं माने बोरबा जायो मेगन मोदै थाबाथाय।
मैगुन मोदैनि थाखायल सुखुा सुखुवा मोनो बोरबा सान्थि मोना मोनानो
फाना नुजाला बे एसे जागोदाय समखौनो जेबो नुवासै आङो माबा ओंखार
माबा दाइन मिनिट दाइन मिनिट थामजिदाइन सेकेणड थामजिगु थेकेन थामजिदाइन ससियानो बारा गैलानो इसोरसेस एसे होनदां जासिगोनानोबा
ए सानजाथ ननि आब'ज
जे अ
जायाखै नामा बेै आब'ना फयो न थांबाय थाग्रा आब'निया
ओमहो जायाखै बेनाबो मैयासो नायदोंमोन आङो
बै सानजाथारथिंजायनि आब'आ बेजों बै जोबथारनाय गामि जोबथारनाय सोनाबथारनि आब'आ बिनो बानायनानै होदोंमोन आङो मैया
ए बेबो थांदोंमोन नामा मैया ए जाबोजोब्बाय न गासिनाबबो
जाबोबाय मैयानो मोनबायबाय होनदोंमोन
ओमफ्राय मोनबोआसै
बेलासियाव मोनगोन होनदोंमोन ओमफ्राय सोर थांनो सनानै साथाम थाङाखै मोन नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ होनदोंमोन आरो बिसोर फ बिसोर दा बेलासियाव फैगोन होनबा बिसोरनों हरफादो होननानै बुंदोंमोन हरफागोनना हरफायासै ओ सानसेनो मोनो
ए बारा मानसि माबा जायाखै मान बुरजा जायाखै ओ
जायो बुरजा लान्जाय गोलावफोरानो बांसिन जायो
बिदियानो बांसिन नामा
मा ओंखारानो थाखो दैे नुलानो आं सम
नुला मा होनो आंना माबा टेन माबा जि जाबाय
औ
दा
जिसे बाजि बिदिसो खालामनानैसो माबानांसिगोन
आंबो रायज्लाय खेबसे खबनै खेबसे रायलाय बावखानानैसो गोसे उनन्दुनो ओंखारदों गेम गेले माबा
ओइ आब'आसो रायज्लायनो होनदोंमोन गावसिनाव माबा नाङानो थाबथाजोबो।
सोरो
बे आब'आ जोंनो खोन्थाना बानायनानै होग्राया। दाख्लैयो रां बारायनानै होग्राया बेयो न'आव थाबथाजोबो जादों ओमफ्राय दुब्लियाव थांबासो मोजां नाङोनो ओमफ्राय गावहाआनो माइ गायबाय थानाय सोलाबा रायज्लायनोनो।
जोंहा माला थांनो मोनबावगोन।
खान्थाल' गैला जोबगलायलांसिगोनसो मोनगुलायलांजोबसिगोनसै दे।
उम आं खान्थाल जानो मोनै जा गोबाव जाबाय।
बेसे बुरजाबा।
बिसिनाव थांनो गोसो जागासिनों बिसिनावनो थांनो गोसो जागासिनो
खेबनानै हरनो थिननागौमोनलै साला आब'खौ। बेसेे दङ थगायदोंबा इ जुदि गैयालायनो बिफाङानो।
औ गैया इसिनाव खान्थाल बिफांखौनो नुवाखै दंमोन होनदा
मिथिला आङो दंना गैयामोनथाय अ बै दंखलनि खाथिथि दंमोन खोमाथ' ओरैजाय ना गैयामोन। औवासु खाथियाव दंना गैयामोनथाय।
आं नुफेराखैनो र' दाहाय गुमैनाव सोंहरग्रोनांगोन।
फट' खेबनानै हरनो थिननांसिगोन र'आबखौ।
मोनायावसो सोंहरगोन आब'आ थगायगोन ना। गुमैखौ होननोसैरा गुमैनाव होननोसैरा माने इसिनाव इदि होननानै बुंला नोंसिनाव आब'आ लेंहरदों खान्थाल जानो होनानै बुंला नङाबा इदि थगायगोनना इदि होनसै नोंसिनाव खान्थाल बिफां दंना गैयामोनलाय होनफ्लायनोसै आङो मानो होमबा। नांगौमोन आंनो बुंफ्लायनोसै आङो
नांथारगौमोन दा।